औ हेलौ खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथाङा दा ओरैनो नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ नों
औ ओरैनो दङ जनानानै।
नोंथाङा दा एसे फ्रिबा आं नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां।
औ औ
ओ नोंथाङा दा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा
औ हागोन। ओ जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय एबा दोरोङारि जानाय जोंनाय होनोबा जेरै ओ नारजिजों अमा ओ सबायदो साम' ओमफ्राय जेरै अन-अनलाजों दाउ ओ जेरै खुम्राजों हांसो एबा मैथाजों खांख्राइ मैथाजों ना आरि गोबां रोखोमनि दं आरो ना ओ नोंथांनि सेराव आङो दा ओ सबायजों सामखौ मा बायसा सङो एबा बानायो बेनि बागै आं फोरमायना होनो सानदों। जेरै जों सबाइखो सामखौ माबायसा बानायो होनोबा जों गिबियावनो ओ साम'खौ बुथुमग्रोना लानांगोन जेरैबायदिहाय जों साम' ओ जेरै खाथि खालानि ओ दंग' बिलो एबा ओ
ओ दैमा एबा दैसाफोरनिफ्राय नङाब्ला जेरै दुब्लि फोथारनि हा खर हाला आरिफोरनिफ्राय ओ गिबियाव जों बेखौ ओ बुथुमग्रोना लानांगोन एबा खन्नानै लानांगोन नङा ब्लाबो जोङो दानाथ' गोबां ओ हाथाय बाजार फोरनिफ्रायबो बायनानैबो मोनो। बेफोरखौ लाबखानायनि उनाव जों बेखौ सानसे बा साननैनि थाखाय ओ सोमनानै दोनो दैयाव। सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो बेनि जा खुगायाव जानाय जा ओ होथेनाय बेखौ जों गिबियावनो बोखारग्रोयो बोखारखांनायनि उनाव बेख खौ जोङो फिन खेबसेबाव ओरैनो दैयाव सोमनानै दोनो। सोमखांनायनि उनाव बिनि जा ओ बिजौ बेखौ जोङो दानस'यो जाहाथे बेनि ओ बेयाव सानाय जा मैलाफोरा जाहाथे गैया जालाङो। बेनि उनाव बे साम'खौ दानखांनायनि उनाव जोंङो ओ बेखौ जोंङो म'ना बा एबा जायखिजाया ओ माबाफोराव सोनानै बेखौ जोङो बेनि सामुनि सायाव जा थानाय जि इ एबा जा लेथ्रा बुस थु बेफोरखौ होखारनो थाखाय जोंङो बेखौ जोंङो ओ हुनानै सुनाय ओ सुनाय जायो नंङाबा जोंङो जेरै गोखै आरिफोरजोंबो ओ खारहोनो थाखाय सुनाय जायो। बेनि उनाव जों फारसेजाय सब बाय बे सबायखौ जोंङो ओ दखान आरि एबा हाथाय बाजिनिफ्रायबो बायना मोनो। नङाब्लाबो जोङो ओ न'खरावनो बानायना गा गायनाय ओ फोनाय गायनाय एबा फोनाय ओ थानाय सामु ओ सबायफोर बेफोरखौ जों बाहायो। बेनि उनाव जेब्ला बे
सबाइखौ बायखांनाय एबा न'नि बे जा थानाय सबाय बेफोरखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै सु ग्रोनानै लायो। सुखांनायनि उनाव बेफोर सबायफोरखौ जोङो गिबियावनो साराव ओ दै एसे होनानै जों गेब्लेनो थाखाय जों बे साराव दैजों लो जे जा खारैजं बे खारैखौ जोंङो ओ रुग्रोनानै लायो। बे सबायखौ ओ आ बे सबाया रुगुनायाव जोंङो खारैखौ होनो गोनां जायो। मानो होनोबा ओस गोबां समायफ्रा थबनो रुया जाहाथे जाहाथे थब रुया जा जा जाहाथे बेनि थाखाय जों बेयाव खारै होनाय जायो। खारै होखांनायनि उनाव जेब्ला बेस सबाय गेब्लेयो। गेब्लेयोब्ला अब्ला जोङो बेखौ ओ बोखार बोखारथ'नानै दोनो। बे आरो गुबुन फारसे जा जा सामु साफा खालामना दोननाय बेखौ जोंङो गिबियावनो साराय गु दुङाव ओ दसे एफ्रां ग्रोनानै लायो। बे एवफ्रां खांनायनि उनाव जोंङो जा सबाय दं बे सबायाव जों दै होनानै बे सबाया ओ गोदौनाय गोदौ जाासिम जोंङो बेखौ खोबहाबनानै दोनो खोबहाबखांनायनि उनाव जों गासै साम' एवखना लानाय बे साम' एवख्रना लानायखौ जो बे जा सबाय बेयाव जों होयो बे होनानायनि आरो जों खेबाव बेखौबनानै खोबाबनानै दोनबावोबाबनानै दोनखांनायनि उनाव बेयाव जोंङो नां नांगौ बादियै एबा गावनि हिसाबै जा मस्ला मस्लि एबा जेरै जाय ओ हायजें नंङाब्ला जेरै गंगार दुन्दिया नंङाब्ला जिरा जाब्रां आरो बानलु बानलु गोरान आरो जेरै सामब्रामारिफोरखौ जों देनानै होयो होखांनायनि उनाव जों आरो फिन खोबावनानै होबावो बेनि उनाव जेब्ला बे साम'नि दैया जा एसे रानो एबा मोनदैसे स जायोब्ला बेखौ जों बोखाङो बोखांनायनि उनाव जों बेखौ दसे सम गु सु जाहोनानै जोंङो जानाय जायो आरोना जेरै ओंखामजोंबो जायो नङाब्लाबो जों ओरैनो ओरैनोबो जानो हायो नोंथांङा ओ मा होनो बेखौ अनलाजों दाउजों माबोरै स बानायो बेखौ फोरमायनाो हागोन
औ औ जों गिबियावनो अनला अनला खारै संनो थाखाय माइरंनिफ्राय अन गुन्दैखौ देग्रनानै लायो आरोना नों थां बे अन गुन्दैखौ जोंङो गिबियावनो न'नि गामला एबा गुबुन थोरसिफोराव एसे सोमगोरोनो ए एसे सम समग्रोना दोनो जाहाथे बेयो गुरै जायो। बेनि उनाव जों बेखौ गिबि उवाल थबसियाव ओ देना गुन्दै खालामग्रोनाय जायो। ओ गुबुन फारसेथिं फारसेथिं जोंङो दाउखौ ओ बुथारनानै बेखौ बेनि जों सानि जा गां बाहागो बेखौ जों साफा खालामनानै लाग्रोयो। बेनि उनाव बे दाउखौ गोदानानै जोङो ओ एल ओ गोदानानै मोजाङै गोदायो। आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो साराय गुदुङाव थाव होनानै एसे एवग्रानग्रोना लाग्रोनाय जायो। ओ ओमफ्राय आरो जोंनिया बे गुबुन फारसेथिं अनला खारैखौ संनो थाखाय जोङो गिबियाव ओ सारायाव ओ दै गुदुं होनानै बेखौ जों दै गुदुंखौ मोजाङै गोदौ होयो आरो बेनि उनाव आ आ बे ओ माइरंनिफ्राय जा बानायनाय अन गुनदै बेखौ जोङो होनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो खारै बेखौ जायो आ आरो मोजाङै गोदौ बोखांनायनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ होनाय जायो आरोना। आरो बेनि उनाव जों बायदिसिना मस्ला मस्लि संख्रि बानलु बेफोरखौ होनाय जायो। बे ओ बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे सम मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनावनो जोंनिया बे अनला खारै आरो दाउ बेदरा आ मोजां आ दाउ बेदरखौ नो हायो आरोना नोंथां बेखौ जों बांसिनानो ओंखामजों जायो। बे ओ बेनि अनगायै आगायैबो जों बेखौ ओरैनोबो जानो हायो। खुगा गोजायैबो नाथाय बांसिनानो बे खौ जों ओंखामजों जायोना आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ
ओ नोंथाङा दा नाफामनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो नाफाम मोनोबा जोंनि बर'फोरनि बर' सुबुं फोरनि ओ गनायजाथाव एबा बयनिसायबो मोजां मोननाय जाग्रा आरोना ओंख्रि बे नाफामखौ जों मारैबा नायोब्ला जों गिबियावनो नाफाम बानायनो थाखाय गुबै गोनांथि माबायानो जाहैबाय ना बे नाखौ जोङो जेरै हाथाइ बाजारनिफ्राय बायना नङाबा ब्लाबो जोङो जेरै हाखर हाला एबा दुब्लि फोथार आरि फोरनिफ्राय जोङो बेखौ सारनानै गिबियावनो हमग्रोनानै लाना फैयो। खनानै लाबोनायनि उनाव जों बेयाव बे नाखोनिफ्राय जा बेयाव जा बिबु एबा आरि एबा लेथ्रा आरिफोरखौ जों गिबियावनो साफा खामग्रोयो साफा फा खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सानदुङाव सानसे बा साननैनि थाखाय जोङो मोजाङै गोरान जानाय एबा गोरान जानायनि हिसाबै जोङो बेखौ फोराननानै दोनो। फोरानखांनायनि उनाव जों गुबुन फारसे जा सा बे नाफाम देनायाव जोंनो गोनांथि जाबावो थास' थास'नि जा थारा बे थास' थाराखौ जोङो गिबियावनो थास' गोसोमनि थारा बे थास' गोसोमनि थाराखौ जों गिबियावनो हाग्रोनानै बेनि जा बिगुर बे आरिफोरखौ जोङो गिबियावनो ओ बोखारग्रोना लायो बोखार रोंनायनि उनाव बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै ओ दसे समनि थाखाय फोरानदब नानै दोनो आरोना फोरानदबखांनायनि उनाव जोङो बै जा ना फोरना दोननाय आरो बे थास' जा फोर उन्दुनाय बेखौ जों जमाय लानानै गिबियावनो नाखौ ओ थबसि एबा उलार आरिफोराव जों एबा दिंखि आरिफोराव जों गिबियावनो गुन्दै खालामग्रोना लानाय जायो बे गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो फिन खेब ओ थास' आरो बे ना जा गुन्दै खालामनाय बेखौ जों आरो खेबसे खेबफिन बाव देनानै ओ जमानो ग गलायनाय हिसाबै जों देफानाय जायो। बे देफाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव खारै एसे नङाबा दै एसे होनानै जों बेखौ एसे दै जि जे खालामामनानै दोननाय जायो। खामनायनि उनाव जों बेयाव बेखौ जोङो ओ लारुबो खामो नङाबा खायफाया गोदो गोदाय जेरै औवानि हासुं आरि फोरावबो जों सोनानै दोननायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो लोगोसेनो जेरै जों बथलनि जेरै जोङो दखानफोराव मोननाय जा बथल एबा चक'लेटनि जा थेमा बेफोरावबो जों सोनानै दोनो ओ बे सोनानै दोन खांनायनि उनाव जोङो दानसे बा दाननै नङाब्ला खायफाया खायफाया जेरै से बोसोर गाहाम दोनो। दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ नाफाम हिसाबै संनानै जायो आरोना। बेखौ जों माने सङोबा जों गिबियावनो बे नाफामखौ होग्रोयो होनायनि उनाव नाफाम जा माबा बेखौ होग्रोयो सारायाव होखांनायनि उनाव जोङो बेयाव दै एसे होयो नङाबा खारै एसे होनानै बेखौ जोङो गिबियावनो ओ गोदौ होयो एबा गुदुं खालामो। ग्रोयो खालामखांनायनि उनाव जेब्ला बे दैफोरा रानबोनो हमो अब्ला बेयाव जोङो नांगौ बादियै मस्ला मस्लि बानलु सामब्राम आरिफोरखौ होनानै होयो होखांनायनि उनाव जेब्ला ओ फिन खेबना- खोबनानै होयो जों बेखौ खोबखांनायनि उनाव जेब्ला दैफोरा मोजाङै रा नो एबा गावनि हिसाबै जोङो ओ बे नारजिनि रोसिखौ दोनो आरोना
औ औ औ
जेब्ला बे मोनो बेखौ जों जानाय जायो आरोना ओ नों नोंथाङा ओ जोङो ओ मा होनो बेखौ नारजि आरो अमाखौ मा बायसा बानायो बुंनो हागोन नामा?
औ औ ओ गिबियावनो जों नारजिखौ ओ नार्जि आरो अमा संनो थाखाय नारजि आरो अमा बे मोननैखौ ओ जगार बानायनानै लाग्रोनांगोन जोङो नारजिखौ
औ
नारजि गोरानखौ जोङो गिबियावनो ओ फाथो जाय ओ फाथो बेनिफ्राय बानायनाय जायो बे नारजि गोरानखौ जों फाथ ओ फाथोनि जा बिलाइ गोरलै गोरलै बिलाइ बेखौ जोङो मोजाङै फोरानना दोनो ओ बेखौनो जोङो नार जि बुङो आरोना नोंथां ओ बेखौ जोङो गिबियाव संनो थाखाय गिबियावनो संख्रिनि दै एबा संख्रिनि दैयाव दसे सम सोमना ला दोनो आरो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बे दैजों बेखौ मोजाङै सुग्रोनाय जायो नङाब्ला जोंनिया बेयो एसे गोखा जायो नालाय ओ गोखाखौ खम जानो थाखाय बेबादि खालामनांगौ जायो आरो ना नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सारायाव होनानै खारै होयो गुबुन फारसे ओ ओ अमा बेदरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना नोंथां ओ ओ जों अमा बेदरखौ गिबियावनो ओ मोजाङै एव फोरानग्रोना लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो बे जा ओ नारजि संनाय बेयाव जोङो अमावस ओ बे अमा बेदरखौ होनाय जायो आरो ना जेब्ला नारजिया गोदौवो अब्ला जों अमा बेदर खौ होनाय जायो बेनि उनाव जों बेयाव बायदिसिना संख्रि फानलु मस्ला होनाय जायो आरो बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो ओ दसे सम ओ बे अरावनो मोजाङै गोदौहोनो दोननाय जायो बे गोदौखांनायनि उनाव जों बेखौ खांनाय जायो आरो ना नों थां बेबादिनो जोङो नारजि आरो अमाखौ संनाय जायो दे बिदिब्ला जोंनिया सम औ दे गोजोन्थों नोंथां